बुंबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
औ औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ नोंथां। नोंथाङा मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां।
अ बिदिबा आं नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायनोसै नोंथां।
औ सावराय जायो नोंथां। दाथ जोंना दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो नङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
दे अब्ला नोंथाङा दे दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे एसे बुंग्रोनो हादों नोंथां।
औ नोंथां। ओ जोंहा दैज्लां बोथोर होन्लाथ जोंहा माने दैज्लां बोथोर जों गावनि गोनांथि जानाय एबा जोंथ ओंखाम जायो बेफोर माइ गायनायफोरखौ जोङो मावनानै लाखानाय जायो आरोना।
औ औ।
जेरैहाय जोङो ओ माइ गायनाय खोथिया फोनांगौ जायो बे खोथिया फोनायनि सिगांहाय जोङो ओ माइज्लि माइज्लिखौ बा बेखौ दैयाव सोमनानै दोननांगौ जायो। खोथिया फोनो थाखाय माइज्लिनि गोनांथि मिथि जायो नालाय ना?
औ औ।
गिबियाव जोङो ओ माइ बिजलिखौ जोङो दैयाव सोम हरसेबा हरनैनि थाखाय बेखौ सोमहाबना दोननाय जायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो जाय ओ बेखौ जोङो एसे साननैबा सानथामनि उनाव जोङो बोखांनानै बेखौबा फेंखा बा बे खो ओ जा बेरनो थाखाय जोङो फेनलानानै मोनसे लांदां जाय हायाव ओ थास बिलाइ बा थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै दोननांगौ जायो आरो।
औ।
बेनि उनावहाय जोङो औ जाय फोथाराव खोथिया फोगोन बे फोथारावखौ जोङो आथिखालावथ मोसौ हालेवनायखौ नुनो मोन इण्डिया नङा होमबा जेरैहाय जों आथिखालाव ट्रेक्टर बा बेफोरबादिजोंसो ओ खोथिया ओम खोथिया फोननाय बा माइ गायनाय बे फोर हालेवनायखौ जों नुनो मोनलिया आरो ट्रेक्टरजोंनो जोङो दानो आथिखालाव एवजोबनाय जायो। ओ।
ओ नोंथां।
गोदोथ जोंहा बुंनो थांबा माने साफ्रोमनिबो नखर नखर माने मोसौ हालि माजाय जे माइ माइ आबाद मावो मोसौ हालिफोरखौ जों नुखानाय जायोमोन नङा होमबा? आथिखालाव माने जोङो बेफोरबाददिखौ नुनो मोनदिया बा नुनो थांलिया आरो।
औ औ।
ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ जाय हायाव खोथिया फोगोन जोङो बेयाव बे माइखौ जोङो खादाबा बेफोरबायदि ओ जायखि जाया मोनसे आइजेंव लांनानै जोङो हाखौ मोजाङै ओ ट्रेक्टरजों मावनानै फोमोनना लानाय जायो। बहाबा बेयाव दैनि आंखाल जायोब्लाबोथ आथिखाल आथिखालाव माने दैखर बा फख्रिफोरनिफ्राय जोङो मेचिनजों सारनानै लाबोनाय जायो आरोना।
औ नोंथां दा नोंथां जोंना जोङो नै बे जोङो नै आथिखालनि नि माइ आबाद मावनायाव जों गोबां माने दैनि जेंना नुनायखौ नुनो मोनो। दा जोंना
अ।
अखायाबो इसेबां नांगौ रोखोमनि हालिया आरो दैयाबो एसेबां थाया माने रानलांबाय थायो दा बेफोर जेंनानि सायाव नोंथाङा माबाफोर। ओ सोलोफोर दं नामा माने मानि थाखाय जादों बेफोरबायदि जेंनाया आरो जोङो बेनि बेखौ माबायदि सुस्रांनो हायो जोङो बयखौबो सावरायनो हागोन नोंथां देलाय नोंथांनि गोसोआव बेबायदि मा मा ओ जाहोनफोर दं जा जायनि जाउनाव जोंनि दैफोरनि जेंना ओ जों मोगा मोगि जालांनो गोनां जागासिनो। नोंथाङा एसे फो
अ अ नोंथां ओ बेफ बथ' ओ गोसोआव जेबो साननाय गैया जायखिजाया बेबायदिनो बोथोर लाना बोथोर माने अ अखाया बहाबा हायो बहाबा हाया बियो बोथोरनि बोथोरनि सोलायनायनि जाउनाव जायो जों बेखौ जेबो बेफोरबायदि ओ सोलो दिहुननो हाया आर आरोना अखा अखा हानाय अब्ला माने दैया खायफा खायफा बेबायदि हा लाना अबबा बोरि बेफोरबायादि गोथौ बेफोरबायदि थायो नङा होमबा
औ औ
अ जेनेबा बे ओ अखाया बांद्राय हाबा माने जोङो बेखौ ओ उम दैखौ मोजाङै थेनानै लाखिनांगौ एबा दै थानाय समावनो जोङो बे आबादखौ मावनानै लानांगौ जायो। जायो आरो‌ दैज्लां बोथोराव ना
नोंथां जोंनिया जेनेबा ओ माइ दुब्लि फोथाराव जेनेबा माइ फोथाराव दैया जमा जाबाय बेनि उनाव दैया ओ रानलांनाय बेबायदि माबाफोर उसुबिदा नोंथाङा नुनो मोनो नामा?
बुजियासै नोंथां।
जेनेबा माइ फोथाराव दैया ज जमा जानायनि उनाव साननैसोनि उनाव दैखौ रानलांनाय नु गा नुनो मोनो नामा?
औ ओ आ दैज्लां बोथोरावथ' बांसिनै सान्दुंबो अखा बिसोरमोननैया सोलिखायो नङा होमबा
औ औ
जायनि जाहोनाव दैयाथ' दैयाथ' थाइसे जायगायाव जमायै थाबाय थाया बेयो सान्दुं दुंबानो मानो रानलाङो आरो खायफा खायफा ओ दुब्लिफोराव माने नि निजोरा बा बियो दै दै ओंखारबाय थायो बेफोरबायदि जायगायाव जोङो दैखौ ओ अराय सम माने दैखौ नुबाय थानो मोननाय जा जायो आरो ना ओ खायफा खायफा जायागायाव माने बेफोरबायदि दुब्लि फोथारफोराव माने खायफा खायफा जायगायाव निजोरा बा बेबदि ओ हासिंनिफ्राय हारसिंयै दैयाव अंखारबाय थायो सानफ्रोमबो माने बेफोरबायदि दङ आरो ना ओम बेफोरबायदियाव माने दैया जेब्लायबो थाबाय थायो आरो खायफा खायफा बेफोरबायदि ओ दैखौबो जोङो मोन मोनबाय थाया जिहेथु जोङो ओ मेसें बोथोरफोराव जोङो बांसिनै बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जाया आरोना ओ दैया आं दैया थाया नालाय खरान जायो बेफोरबायदि।
दा नोंथाङा आंनियाव मोनि बेनिस बेनि सायाव मोनसे ओ दोंमोनदि दा जोंना दि दैया रानखांबाय थायो दा बेनि मोनसे जाहोनखौ आं सानो जि जोंना हा सिंनि दैनि जि थाखो बे थाखोआ जोंना ओ गाहायाव थांबाय जानांगौ गौ जायनि जाउनाव जे गोजौनि दै जे जोंनो माइआव नांगौमोन बेयो माने हा सिङाव हाबलांबाय थायो आरो दा बेनि जाहोनखौ आं मोनसे जे नुहुरोजि जोंनि जायगायाव दि गोबां ओ सेल'फोर गायबाय दा जोंना बरिंफोर गायबाय वाटार साप्लाइफोरावदि जोंना नांगौ जायो बेनि बेनि थाखाय जि जोंनि हा सिंनिफ्राय दैखौ बोखाङो बेनि थाखाय माने हासि सिंनि जोंनि दैनि थाखोआ आं सानो जि बियो गाहायाव थांबाय होनना दा बेनि थाखायबो सानो जि द माइनि थाखाय जि गोनांथि जानाय गोजौ थाखोनि दै रानलां बायदि आं सानो आरो जोंहाथ' बेबायदि माइ आबाद मावा अब्लाबो गुबुननि खौ नुनानै आं माने एसे साननाय सानदों आरो बेबायदि जायो खोमा होननानै दा जोंथ' गोबां दैनि जेंना औ औ औ औ जे गोबां जों गोबां
थ'जों अ माने जोंहा जिहेथु गोबां आबादारिफोर दङ नङा होमबा
औ औ
बिसोर आबादेरा गोबां सेल'स सेल' बायदिसिना गायो जेरै आरो गिदिर गिदिर जायगाफोराव माने दैथांखियारि गायनाय जायो नङा होमबा बेफोरावबो औ नों खोथा बुंनायाबो थारैनो सैथो बेफोरबाददिबो जानो हानाय ओ बुंनो थाङोबा जोंहा जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव दै दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायनाय जायो बेयाव जोंहा दैनिबो एखनबा बोथोर लानाबो दैनि आंखाल जायो ‌ अब्लाबो माने जोङो दैखर बा फुख्रि बेफोरनिफ्राय जोङो लोस बेबायदिनो पाइप लगायनानै जोङो दैखौ सारनानै लांनाय जायो आरोना बेफोरजोंबो जोङो आथिखालाव
थांनाय बोसोरफोराव माने जोंनिया माइ गायनायाव गोबां जोंनि गामियाव माने ओ औ दैनि आंखाल जादोंमोन बेफोर बेफोरखौ जों नोजोर होयोब्ला बेफोरखौ सानजायो आरो जे जोंनिया अखायाबो हायाखैमोन बेयाव बोथोर सोलायनायनि जाउनाव आरो हा जोंना खायफा खायफाया मा होनो बे सेल'खौ बहायनानै गायदोंमोन नाथाय गोबां मानसियानो रांनि आंखालनि जाउनाव बेफोरखौबो बाहायनो हाया बोरै जाहैयो ओरैबायदि जाहैयो दा बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि आबादारिफोरा मोनसे दा जोंनि गोदान मुगा गायारि आबाद मावनायनि नेम खान्थिखौ बाहायनांसिगौ आरो नङाब्ला जोंनि आबादखौ जोङो नांगौ रोखोमनि फसलखौ जों मननो हानाय नङा दा जोङो बे बादिनो गोबां जोंना फोर मोगा मोगि जानांबाय थागोन दा जेरै दैनि आंखालानो जाया मानो जा गुबुन गुबुन जों बुंनो हायो दा बेवहाय जोङो आंनि नोजोराव मोनसे जों आङो ओ मा होनो बेखौ आं फिननाय होनो लुबैयो जे मोनसे जों दैनि आंखालखौ बै सुस्रांनो हायो होनना बुब्ला जोङो मा होनना बुङो बे आयदाखौथ' मा होनना बुङो मिथिला बर'आव नाथाय आं बुंनोसै माबायदि बानायनाय जायो दा जोंना आ अखायाथ' हायो नङा होमबा बोसोरफ्रोमबो हाखायो दा बै अखानि दैया अखा हाखांनायनि उनाव जोंना दैमा एबा दंग' फोरनि गेजेरजों सि थोंजोङै बोहैलांखायो दा जोंना थथिरनो मोना ओ जोंनि जायगायाव अखा हानायनि लोगो लोगोनो सुस्रलांजोबखायो दैया दा बेवहाय जों मा खालामनो हाय- यो होनना बुंङोब्ला जोङो मोनसे दैखर दैखर रोखोमनि मोनसे आबादारिफोरा बानायनो हायो आरो जे जायगायाव आबाद मावो
औ जोंनि औ जोंनि ओनसोलफोरथि माने बिदि आबाद आबाद मावग्राफोरखौ माने खायफा खायफा बेफोरबादि खालामना दोननायखौ नुनो मोनो आरोना
औ औ औ नंगौ नोंथाङा दा बै जायगायाव अखानि दैया माने ज' ज' जानानै मोनसे गेवनो आबै बोर हा सिङाव बेयो बिदि खालामा खालामोनब्ला जोंनि दैआ थोंजोङै दैमनि गेजेरजों बोहैलांगौमोन दा बिदि खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि अखानि दैया जोंनि हा सिङाव हाबनो हाजोबबाय दा बिदिब्ला जोंनिया दैनि थाखोआ जोंना गोजौआव फैफिदों आरो बिदि खामबा दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोबां आबादारि फोरानो गोदो गोदायनि नेमखान्थिखौ बाहायनानै आबाद मावो दा गोदान गोदान मुगानि ओ नेमखान्थिखौ जों बांद्राय बाहायनाय नुनो मोना आरो दा बिथांमोनहाबो मिथिया नालाय दा जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि फरायनाय ओ फरायसा गोदान गोदान फरायसाफोरा बेफोरखौ मिथिगौ नाथाय दा जों फरायसाफोरखौथ' बांद्राय जों आबाद थिलियाव ओंखारनाय नुनो मोना नालाय जोङो दा थाबैनो बेबायदि गोदान आदब खायदायारि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनखौ बारा सानजाया आरो दा गुबुन जायगाफोराव जों नुनो मोनो बेबायदि गोबां ओ आदब खायदा बाहायनानै गोबां फसल दिहुननायखौ अब्लाबो जोंनि जायगायाव गोबां फसल दिहुनो दा नोंथां
औ जाय गोबां फसल दिहुनो अब्लाबो माने जोङो गोदो खिन्थु बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदायनिख्रुइ माने एसे सोलायनाय फैबाय अब्लाबो माने गोदान गोदानाव माने गोनोखो आरो गोबां आदब खायदाफोरखौ लानायखौ बेखौ नुनो मोनाखै आरोना
औ औ नोंथाङाव थारैनो।
फोर जोंसो जोङो खानस्रिखि बेफोरजोंसो जोङो माने मैगं थाइगंखौ मावोमोन ना? ओ बुंनो थांबा जोंहा माने आथि खालाव ओ आथिखालाव जों दा गोबां माने मैगं ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोंहा रासायनारि हासार बा बेफोरबायदि गोबां खेमिखेल गोनां इउरिया बेफोरबायदि गोबां हासारफोर बाहायनायखौ बाहायनानै फसल दिहुननाय नुनो मोनो आरोना। जोङो बेफोरबायदि ओ नङा जोङो मैगं थाइगंल बिदि बाहायो गोदोनि जोंहा एसे सोलायबाय अब्ला' माने दा गोनोखोआरि गोदान मुगानि आथिखालाव बे फोरबायादि आदब खायदाफोरखौ जोङो बांद्राय लानायखौ नुनो मोना आरो ना। बेजों लोगो से जोंहा ओ माइ आबाद मावनायावबो जोङो औ।
ओं जों गोनोखोआरियै माने आदब खायदाखौ बाहायनानैबो जोङो माने बानायनो हायो आरो जेरै जों ओ गोबोरखिफोरखौनो जों गोनोखोआरि बाहायनानै जों मोजां ओ जों मिथिंगायारि हासार बाहायनो हायो जोङो मा जेरै रासायनारि हासारनि सोलाय बेफोरावबो गोनोखोआरि सोदेरनो हायो दा नोंथांजों नास समाबो जाबाय दा जों दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां
औ औ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नों
बे गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां गोजोनदों नोंथांनिसिमबो।